औ औ खोनादों।
औ नोंथां खोनादोंना आंनि रावखौ?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो?
आं ओरैनो जिरायनानै मबाइलसो नायगासिनो दङ।
अ। ओ बिदिब्ला आ नोंथाङा जिहेथु ओरैनो दंखायो अब्ला जोङो। माखासे आयदाफोर लानानै सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
अ। ओ आयदा हिसाबै जोङो ओ दानि मुगायाव सोलिनाय ओ माखासे ओ ग्ल'बेलाइजेसन एबा दुंथाय बिदुं दुंनायनि बागैनो जों सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ ग्लबेल वारमिं।
औ औ ग्लबेल वारमिं सरि ग्लबेेलाइजेसन होनप्लांदों।
साव-सावराय जागोन नोंथां।
औ। ओ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो बेनिफ्राय आं फोरमायनोसै ना मा होनो?
औ ग्लबेल वारमिंनि सायाव नामा नोंथां?
औ औ।
औ।
जेनोबा मानि जाहोनाव बेफोरो बिदुं दुंनाया जोंनि ओ मि थिंगायाव बारानिफ्राय बारा जाबोदों आरो जों बेफोरखौ माबोरै ओ खमायहोनो हागोन बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना होदो नोंथाङा।
औ। ओ बुहुमनां दुंग्लोबनाय ग्लबेल वार्मिं होनोब्ला जों गिबियावनो फैयो ओ बिफां लाइफां दानफायनाय बेजों सोमजियो उम मारै होनोब्ला जों मा लायो बा अक्सिजेन-अक्सिजेन बोयो। नङाम नङा होमबा नोंथां?
ओं नोंगौ थारैनो।
जोङो मा आगारो कार्बन डाइ अक्साइड।
कार्बन डाइ अक्साइद ओं।
औ। बैफोर गेसखौ मा होनो माया एबजर्ब खालामो बिफां लाइफाङा जोंनि गेसखौ माने जों आगारनाय गेसखौ बोनानै जोंनो बिसोरो फिन अक्सिजेन होयो माने जों सोलाय सोल' खामानि मावगासिनो आरो औ। औ बैफोरनि थाखाय माने जोंना माने सोमजियो आरो दुंग्लोबनाया माया मारै होमबा बिफां लाइ फां खमायलांनाय लोगो लोगो जोंहा मा जायो ओ साया सायख्लुमनि ओ अनजिमायाबो खमायलाङो नङा होमबा?
ओं खमायलाङो नोंगौ थारैनो।
औ आरो बेजों मा जायो जोंनिया हाफ्रा मा जायो ओ डाइरेक्ट दुंग्लोबनाय मोननाय लोगो लोगो बालानि अनजिमाया बाङो बाला ओ बिदिनो हानि माने गोरान जालाङोबा हाया बालायाव सोलायलाङो। बाला जानाय लोगो लोगो जोंहा मानो बालाया दुंनायखौ माने आगारफिनो। ओ गुसु समाव गुसु खालामो गुदुं समाव नांगौनि बारा गुदुं खालामो बालाफोरा। बेफोर मोनसे मोनसे जाहोन जाबाय आरो ओ नैथियावनो जाबाय जोंहा ओरै दारिमिन कलकारखाना गिदिर गिदिर ओ इन्डास्ट्रिफोर बेफोरजों मा जायो जोंहा आबहावाया गुबुंले जायो नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ बैफोर बैफोरो मा खालामो गिद बहुद उखुन्दै माबानानै जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो बै आ बारहावायाव माखासे बारफोर दं बैफोरखौ गुबुंले खालामनानै जोंहा मा जायो ओ सेफटिया खम जायो माने। बेफोर मोनसे जाहोन जाबाय। आरो ओरै बुंनो थाङोब्ला जोंनो गारि मथर सालायो‌ बैफोर जों मा जायो जोंहा ओ जि उखुन्दै गनाय बेफोरजोंबो मा जायो जोंहा आबहावाया गुबुंले जायो नङा होमबा?
ओं जायो।
आरो दा बांसिन मोनसे एक्जामपोल बुङोब्ला जोंनि दुंग्लोबनायाव ओ खामानि मावदों बा जोङो आजिखालि गिदिर गिदिर न'फ्राव मा खालामो एसि बाहायो एसिजों मा जायो न' सिङाव थान्दा खालामो नाथाय बे मा खालामो गरम बारा गारो आरो बैफोरजों जोंहा मा जायो एसि एसिजोंनो बांसिन ओ दुंग्लोबनाया जादों होननानैबो माखासे गुगोलाव सार्च खालामबा मोननाय जायो। ओ
औ।
एसि खालामनाय एसिया मा खालामो जोंनो ओ सिंनि गुदुं बारखौ जोंनो नारन जोबनानै मा खालामहैयो डाबल गरम जाहैयो माने ओ बेफोर बारहावाया दुंग्लोबजोबनानै बेफोरनो माने दुंहाव थासारि सोमजियो आरो ना नोंथां।
ओं नंगौ।
औ।
औ।
आरो जोंहा माखासे ओ ग्लबेल वारमिं दुंग्लोबनाया बुङोब्ला जोङो बे आ फिफां लाइफांनि बे दैबानाजों गिसि गालांनानै माबानायावबो जों खमायलांनानै बालानि हारा बांलांनायनि जाहोनावबो जायो
औ
औ बिदिनो उम गोबां दं आरो ओरै ग्लबेल वार्मिं जानायनि जाहोनाव माने आं बेफोरनि मा माबाखौ रिसार्च खालामनाया गोब गोबां गोबाव जाबाय ओंखायनो बावजोबनो हमबाय माने बेफोर जाहोनखौ नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा मा मा मोन्दांथि दं बे बुहुम नांदुंग्लोबनायनि सायाव
आंहाबो बारा जेनेबा बेफोरनि सायाव बारा रोंगौथि गैया थेवब्लाबो आं फरायनानै मोनबोनाय माखासे गोसोआव थानाय बाहागोफोरखौ आं नोंथांनो फोरमायनोसै आरो खोनादोंना नोंथांङा औ आ नोंथाङा बुंनाय बदि जोंना बिफां लाइफेंआ जिहेथु अक्सिजेन आगारो नङा होमबा जोंनो आरो जोंनि कार्बन डाइ अक्साइदखौ बिथांमोना सोबनानै लायो बेबादि ट्रेन थारैनो नंगौ आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां जेरै ओ ग्लबेल वार्मिं होनोब्ला जोंहा जेरै बिदुं दुंग्लोबनाय होनोब्ला जोंहा माखासे जोंनि आ सुबुं माहारिनि माखासे आ मावनाङै खामानिफोरनि थाखायबो जादों होननानै बुंनो नांगोन जोङो
औ औ
हा जेरै जोंनि सुबुंफोरा ओ गावनि गावनि लुबैनाय एबा गावनि मोजां हास्थायनानै जोङो ओआ सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंनि सुबुंफ्रा मा माखासे जेरै हाग्रा बंग्रा ओनसोलखौ दानफायनानै दानस्रांनानै ओ न' लुना थादों बा माखासे दारिमिनफोर लुदों नङा होमबा कलकारताना गिदिर गिदिर दारिमिनफोर लुदों बै दारिमिनफोरनिफ्राय सोमजिनाय उखुन्दै बिस गोनां ओ दै बायदिनिफ्राय ओंखारबोनाय बैफोर उखुन्दैफोरा माने जोबोद बि आ गुदुं दुंग्लोबनायाव जोबोद हेफाजाब होदों होननानै जों बुंनो नांगोन आरो बै दारिमिनफोराव बाहायनाय जोंनि आ माखासे जों जेब्ला मैगं थाइगं लायनो थाङोबा माबा मुवा बेसाद लायनो थाङोबा जों जेब्ला प्लास्टिक लाबोयोना जों आ सिनि मना एबा बायदि आ बिफांनि बिगुरफोरजों बानायनाय बै मनाफोरखौ लाबोआलासिनो जों प्लास्टिक लाबोयो नङा होमबा
औ
बै प्लास्टिकफोरनिफ्रायबो जोंनिया माने ओ बिदुं दुं ग्लोबनाया जादों होननानै जों बुंनो नांगोन आरो नोंथां
औ औ
माबोरै होनोब्ला जोंनिया प्लास्टिकफोरखौ जोङो लाबोबाय जेराव मेराव गारबाय आरो खायसेया सावनानै होबाय सावनानै होनायाव जों माखासे ओ गाज्रि गोसोम उखुन्दै गयो नङा होमबा। बै उखुन्दैफोरा बारमणन्दलाव थानाय माखासे ओ गेस आरिफोरखौ गेसआरिनि बिबांखौ खमायहोयो बै खमायनायनि जाउनावनो जोंहा बिदुं दुंग्लोबनाया जायो ओ जों फरायनायाव मोनो जे ओ जोंहा जि गोजौसिम माखासे बार मण्डलनि माखासे गेसारि थासारि थाथायाइफोर थायो होननानै जों मोनबोदोंमोन बै समाव नङा होमबा बै गेस फोरनि माखासे उम गेसफोरा खमायोबालायनो जोंनि ओ थोंजोंहाय जोंनि सोलेराव ओ बिदुङा नांफैयो एबा जोंनि बुहुमाव थोंजों बिदुं नांफैयो जायनि जाहोनाव जोंनि बिदुं दुंग्लाबनाया बांसिन जानानै फैयो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो।
औ औ
औ अज जायखौ जों अजन दोरफो होनो अजन थोरफोआ जेब्लानो खमायगोन अब्लानो मिथिंगायाव माने बुहुमाव बिदुङा थोंजोङै नांफैयो होननानै जों फरायनायाव मोनबोदोंमोन आरो आं बारा गोसोआव गैला थेवबाबो अजनथफोर बायदिफोरखौ एसे गोसोआव दङ। लोगोसेनो जोंहा बिफां लाइफां दानफायनाय आरो जिब जुनारखौ जों बांसिन सुबुंफ्रानो गावनि खाजानि थाखाय माखासे जिब जुनारफोरखौ बुथारो नङा होमबा नोंथां?
औ
बै जिब जुनारफोरखौ बुथारनायाबो जोंनि आदार जिन्ज्रिफोरखौ माने एसे खमाय होयो जाययाव माखासे जिब जुनारफोरा बिफां लाइफांखौनो जानानै थांना थायो बिफां लाइफांनि बिलाइ बायदिखौ जाना थांना थायो आरो माखासे जिब जुनारफ्रा माने बेदर जाग्रा आरि जिब जुनार दं नङा होमबा?
औ
जेरै जिबौ जिबौआ एन्जरखौ जानानै ओमफाय बेबायदिनो एन्जरा माइ बायदिसिनाखौ जानानै बेबायदि थांना थायो नङा होमबा?
औ
बेफोरबो माने जोंनि ओ मिथिंगायारि दुंलाबनायाव बेफोरनि खमायलांनायाबो मिथिंगायारि दुंलाबनाय बा बुहुमनां दुंब्लाबनायाव हेफाजाब होदों होननानैसो जों बुंनो नांगोन आरो।
औ
आरो जायनि थाखाय जोंहा आं नोंथांनो दहायनो फोरमायदोंमोन जे बिदुं दुंग्लाबनायखौ जों माबोरै खमायहोनो हायो होननानै आं नोंथांनाव सोंथि खालामदोंमोन नोंथाङा एसे फोरमायलांदिया नङा होमबा?
औ औ
औ बिदुं दुंग्लाबनायखौ जों खमायहो होनोब्ला जों हाजासे बिफां लाइफां गायनांगोन। आरो लोगोसे जों जिब जुनार बायदिखौ बुथारनायखौ एसे खमायनां होगोन आरो लोगोसे जों जोंनि मुवा बेसाद सोना लाबोनाय प्लास्टिक बायदिसिनाखौ जों खमायनांगोन आरो नोंथां।
औ
औ बेफोरखौ खमायोब्लानो जों लासै लासै बिफां लाइफां गायनानै होयोब्लानो जोंनि बिदुं। खुंग्लाबनो एसेबाबो सिगांनि बायदि फैफिनगोन होननानै जों ओह बुंनांगोन आरो
औ ओ बे बिदुं दुंलाबनायखौ होबथानाय आरो गुबुन मोनसे जाहोनानो जाबाय गिदिर गिदिर ओ इन्डास्ट्रियेलाव जेनेबा बै माबानायखौ ओ कयल बायदिसिना खैला बायदिसिना सावनायखौ जों मा खालामनांगोन ओ खमायनांगोन आरो बै गारि गिदिर गिदिर गारि इन्जिनफोर उखुन्दैखुग्रा बेफोर माबाखौबो जोङो मा खालामनांगोन खम खालामनांगोन आरो लोगोसे जोङो मा खालामांगोन ए सि बाहायनायखौ खम बानायनांगोन ए सिआ ए सि आबो गोबां बिदुं दुंग्लोबनायाव गोबां मदद खालामो बेखौ जोङो ओ फरायनानै मोननो हायो।
औ जों बेफोरखौ खम खालामबासो जोंनि बिदुं दुंग्लाबनाय खमायलांगोन आरो नङा होमबा नोंथां आरो सिगांफोरनि बायदि अखा बांखायाबो थि टाइमाव हानाय। आ खौबो जों मोननो हागोन। औ बिदिब्ला नोंथां जों दिनैनि सावरायनाय। खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ उननि समाव सम मोनबा रायजलायफिनसै खोमा ना नोंथां?
नोंगौ औ